हेलौ
हेलौ
औ खोनाबायना नोंथां औ आं खोनादों
अ खोनाबाय दे आंबो
मा मावदों नोंथां
आङो दा ओरैनो दङ बर्थमान खामानि मावाखै जेबो
आं नोंथांजों माखासे जोंनि बर'नि जुमाय संनाय बा जुमायखौ बोरै बानायो बिनि सोमोन्दै दसे सावरायनायसो नोंथांजों आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
अ सावरायजागोन दे
औ दा आं गिबियावनो माखासे बोरै बानायो प्रसेसफोरखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंलांनोसै
औ दे बुं
दा जोंहा गिबियावनो जुमाय बानायनो थाङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोंनो माइरं नांगोरगोन
औ औ
दा बिनिफ्राय जों माइरंखौ जेरैहाय ओंखाम सङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बेबायदि जों संनानै लाग्रोनांगोन। जेनेब्ला जोङो माइरंखौबो संनो हायो आरो एंखुरफोरखौबो संनो हायो आरोना नोंथां। दायो संखांनायनि उनाव जोङो संखांनानै जोङो मोनसे प्लास्टिक बनानै लाग्रोनांगोन बे प्लास्टिकआव जोङो एरहननानै बेफोरखौ माइ माइ ओंखामनि गथा गथा जानायखौ जों सिख्रुबनांगोन सिख्रुबनानै जेब्ला गासैबो आराम गुसु जायो अब्ला जोंहा मोनसे जोंनि जुमाय बायनानै आदबाव होग्रा जोंहा एमाव होननाय थायो। बे एमावखौबो बोरै बानायो आं दसेनि उनाव नोंथांनि सिगाव बुंलांगोन। दा
औ औ औ।
जोंहा सिफ्रुखांनायनि उनाव एमावखौ होबाय एमावउखौ होखांनायनि उनाव दसे जोंहा दोनहाबनाय जायो आरोखि।
औ।
जाहाथे एमावा गासैबो जोंनि ओंखाम संनाय बा जुमाय संनायाव मिक्स जाजोबो बा नांजोबो आरो। दा बिनिफ्राय जोङों बेखौ मिक्स खालामखांनायनि उनाव जोङो देगसि बा जोङो बे प्लास्टिकआवनो जुथुमनानै जोङो खोबनानै दोनो आरो साननै सानथामसो जोङो।
औ।
दा बिनिफ्राय सानथामसो दोनहाबखांनायनि उनाव बेयाव जोंहा रस बा बिदै ओंखारनो हमो लासैनो।
औ।
दा बिनिफ्राय जोङो बेबायदि सम जायोब्लाथाय जोङो देपसिफोराव सोथुमनानै दोननो नांगौ आरो। जाहाथे जोंना बिदैया बांसिननिफ्राय बांसिन गनो हानाय बायदि आरो।
औ।
दा बिनि रसा बिदै गयोब्ला जोङो बेखौ जोंनि बर' रावजों जुमाय गिसि बुंनो हायो। दा जोङो गोबां सुबुंफ्रानो सावरि बादालि बा माखासे खामानि मावनाय समफोराव जों मानसिफ्रा बेखौ लोंनानै गोजोननाय लानो हायो आरो।
औ।
दा खेबसेनो बिदिनो गावनि बिदै गोजाखौ लोंबा जों बांद्राय फेनाय जागोन बिनिखायनो जोङो माखासे बेयाव बिदैजों मिक्स खालामनो थाखाय माखासे दै होनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
दा बे मोनसे जाहैबाय जोंहा बर'नि जुमाय गिसि होनना बुङो जों बेखौ।
औ औ।
दा बिनिफ्राय जोंहा मोनसे प्रसेस दंबावो बिनिफ्रायनो जोङो बोरै जुमाय गोरान बेखौ जों बोरै बानायो बेखौ खोनन्थानायनि सिगां आं गिबियावनो एमावखौ खोन्थाग्रोसै एमावखौ बोरै बानायो।
औ औ औ।
दा एमावआ जाहैबाय जोंहा माखासे हाग्रानि लाइफांफोरखौ बुथुमनानै जोङो एमावखौ बानायो जेरै मोखोना राजा ओ मा होनो बेखौ मोनसेया दंफां राखेब बेफोरखौ जों जयै लगायनानै जों माइरंजों देग्लिनानै बे एमावखौ जोङो गथा गथा बानायनानै सुथुमनानै जोङो एमाव महरै बानायनाय जायो आरो नोंथाङा
उम
दा बे बुस्थुआनो ओरैबायदि गोहोगोरा दा जों बानायनाय जुमायखौ बे बुस्थुआनो जोंखौ फेहोनाय हाबाफारिखौ मावो होननानै जों हमनानै लानो हायो आरो
औ जुमाय संनानैबो माखासे
औ दे बुं नोंथां
जुमाइ संनानैबो माखासे रां आर्जिनो हायो खोमा ना नोंथां बिदिनो जों बिराद नु नुबुदों आरो ना जेनेबा जुमाइ संनानै फानो ओमफ्राय बिदिनो फैसाबो खामायनो हायो जुमाय बथल सेयावनो बाजि
नंगौ नंगौ नोंथां
जुमाय गिसि माइब्रानियाथ' आरायस' गाहाम लायोना बथलसेयाव बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदि जुमाइ फाननानैबो रां गोबां आरजिनो हायो बिदिनो जों नुबोगासिनो दं ना नोंथां
औ नंगौ
ओमफ्रायो सावरि बादालिफोरावथ' बेफोर नङाबाथ' सोलिखायाना दानि जुगाव
नंगौ
गोदोनि आबौ आबौनिफ्रायनो बेफोरो सोलिबोबाय थाखानाय ओमफ्राय दा नोंथांमोनथिं जुमायनि दामफ्रा बेसेबां ओरैनो बायनानै लोंबा
जोंनिथिंथ' दायो सोलिबाय थानाय समावथ' दा द'जि बा स्निजि लायो नोंथां
औ
गंसेयाव आरोना
औ
दाथ' नोंथाङा जेनेब्ला गोरान खौ बोरै बानायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
गोरानखौ
औ
जौमाइ गोरानखौ जेनेबा गिसिनिफ्रायनो बानायो जौमाइ गोरानखौबो बिदिनो जेनेबा एसे सोरबा सोरबा फानो आरोना गिसिखौबो ओमफ्राय सोरबा सोरबा फाना होनोना नाय माने एमावखौ बुरजा होनानै माने जौमाइ बिदैखौ जौमाइ गोराननि बिदैखौ बुरजा गहोनो थाखाय माने खारा बायनायनो आरोना ओमफ्रायो जौमाइ माबायाव एमावखौबो खारा होयोबा माने गिसियाव माने गोराना बिदैया बुरजा गयो आरोना बेयाव जोंनो माबानांगोन
दोखसि मोनसे नांगोन अ दोखसि ओमफ्रायो बेनि सायाव मोनसे बे मा बेनि माबा माबा गग्रा थाहैगोन बेयाव मा होनो ओ
गोरान
ओरैजाय नलि मोनसे थायो आरोना बेजों
औ
माबाजोंसो गयो नालाय बे ओमफ्रायो गोजौआव दै होग्रा मोनसे थाबावगोन देखसि
औ
दैया माने गुदुं जाबाथाय एसे गुदुं जानानैसो जुमाइ गयो आरोना जुमाइ जाना गुदुं जाहोनांगौ एसे अर सुनानै होसिगोन ओमफ्रायो खफ'जोंसो गयो आरोना जुमाय गोराना जेनेबा गेजेराव मोनसे दाबोर बायदि दोननानै
औ
अर सुना होसिगोन ओमफ्रायो खफ'आनो माने बे जुमाय गोरानानि महराव लायबाय आरो ना
औ नंगौ दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना जुमाय गोराना खफ'जों जाबाय दा जों
औ
बयनिख्रुय सिगांसिन गनाय जों जुमाय गोरान बुङोब्ला बे ओरैबायदि खाथारनाक जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
दा बियो जोंनि पेट्रलफोरजों समान होनजायो आरो बेयाव जों अर सुखांना नायोब्लाबो बियो अर जोंङो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
दा बेखौ खनसेनो ओरैनो गोजायै जों लोंनो हाया आरो
औ औ
दा जोङो बेखौ दैबा गावनिनो गनाय माखासे गोसाय होननांगोन जोङो बे जेनेबा गोरा बा खारा गैयिजों लगायनानै जों लोंनो हायो आरो
औ औ
दा बिदिनो माखासे माइरंनि केजि हिसाबै संनायनि सायाव जोंनि जुमाया गयो आरो जेनेब्ला जेरै आं ओरैनो एगजामपोलाव बुंनोसै आरो नोंथां
औ
ओरैनो जेनेब्ला जों पास केिजि सङोब्ला बिदिनो सयखान बा सातखान बिदि गयो आरो जेसेबांखि जेसेबांनो बुरजा सङो एसेबांनो जुमायाबो बुरजा गगोन
औ औ जुमाय गोराननि बेलायाव आरोना
औ दा आरो सोरबा बायदिया लोंग्लिनानैबो सङो
औ
बिदि लोंग्लिनाया जेनेबा जुमाय गोराना बारा ओंखारनाय नंला आरो ना नोंथां जों जेसेबांनो दाङालासिनो मोजाङै संनानै मावगोन जुमायखौ अब्लानिया जोंना गोराना बांसिन गगोन आरो नोंथां
औ औ औ
दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा बेफोरखौ
हो
जि आइटेक मोननायबो जोंहा लामायाव फैबाय बा मोनबाय दा जोंहा बेजोंनो माखासे जोंनि सुबुंफ्रा गावनि रायजो जानायनि खरसफोरखौ दिहुननाय लानानै दिहुन दिहुननायखौ जों नुनो मोनो
औ
दा जोंहा बेनोसै आरोना माखासे जोंनि जुमाय मावनानै बा जुमायखौ जों बोरै बानायो माखासे प्रसेसफोरा बेनो जाहैबाय
औ
जाहाथे जोंना बबेयावबाफोर थालांदोंबो जानो हागौ
औ
दा जों मिथि मोननाय बा जों नुनो मोननायखौ जों नोंथांजों आंजों सावरायलायबाय माखासे
औ औ औ
दा नोंथां समाबो जाबाय माब्लाबाफोर जों सम मोनोब्ला बिनिफ्राय बांसिन गुवारै रायलायफिननोसै
औ जागोन दे नोंथां औ
दिनैनि थाखाय बेनोसै नोंथां नङा होमबा
औ औ औ दे
दे